औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ
दा मा खालायगासिनो नोंथां?
औ नोंथां नै जिरायना दं नोंथाङालाय मा खालामदों?
अ नोंथां नै आंबो ओ लामायाव जिरायनानै दङ दंफां सायहायाव।
अ नोंथां मा खबरफोरमोन?
अ नोंथां ख खबराथ' दङ नोंथां दा नोंथाङा जामुं जाखांबायमोन नामा फुंनि जामुं?
औ जाखांबाय नोंथां नोंथाङालाय जाबाय नामा?
अ आंबो जाबाय नोंथां। नि जानानै लामाखैसो थाबायबोदो ससे। दंफां सायहा आव औ औ औ दे होबा नोंथाङा दसे सम प्रिबाना?
औ नोंथां दे ओरैनोसो दङ।
अ बिदिब्ला नोंथां आं नोंनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंजों माने मोनसे आयदानि सायाव ओ फंनैसो सावरायनो होन्नानै नोंथांनिसिम आङो कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां
अ नोंथाङा हागोन दे हागोन। आं ओरैनोसो दंखायो नालाय दा नोंथाङा बुंलाय देनाय। ना
औ औ औ दे होम ब्ला दा नोंथां आयदाया जोंना जाहैबाय ओ जोंहा जामबुं ओ जायखौ जों मबेल होन्नानै मिथियो दा बे मबेला जोंनि सुबुं माहारिनि गेज जेराव माबायदि आवग्रि नानै दङ आरो बे मबाइलनि गेजेरजों जोङो माबायदि मदद मोन्नो हादों आरो बे मबाइला जों सुबुंफोरखौ माबायदियै गाज्रि खालाम दों मोजां खालामदों आरो सुबुं माहारिनि गेजेराव माबायदि गोनांथि जानानै फैदों आरो बे मबाइलखौ जोंनो नांगौ जों बाहायनाया मोजां मोजां नना गाज्रि दा बेफोरखौ लानानैनो नोंथाङा आंनो नोंथाङा जा मिथिगौ बेखौनो फंनैसो आंनो फोरमायना होदो नोंथां
सोंनाय बायदि मोनदों आं नोंथांखौ आंनियावहाय दा आंनि मिथि नेयाव जोंहा मबेइल जेरै नों बिथाङा जानबुं बेनि गेजेरजों जोङो गोबां माखासे बाथ्रा मिथिनो मोनो नङा होमबा बाथ्रा मिथिनो मोननायफोर नि अनगायैबो जोंहा गोबां माखासे गोजान गोजान जायगायाव थानानै ओ जोंहा खौरां दैथायहरनो खौरां लाायलायनो सासेया गुबुन सासेजों मोजां सोमोन्दो लाखिलायनो हायो। आरो जोंहा बे मबाइला गिबियावहाय ओ जोंहा कारेन्ट आरो बेटारि बा इन्टारनेटनि गेजेरजों सोलियो नङा होमबा बे गैयाब्ला जोंहा मबाइला ओरैनो सोलिया आरो बिनि अनगायैबो जोंहा सिम कार्ड नांगौ जायो। बेनि बेफोरनि गेजेरजों जोंहा मबाइलखौ बाहायनाय जायो बा सोलिनो हानाय जायो आरो मोनसे मबाइला आरो रिसार्च सोनायनि गोनांथि जोंहा मबाइलाव दा जोंहा मबाइलनि बाहायथि होनना बुं नोंथाङा औ जोंहा मबाइला सुबुंनि थाखाय गोबां मोजां मोजां बाथ्राफोर गोबां मोजां मोजां खौरांफोर आरो गोबां मोजां मोजां बिथिङाव मोजां लामाजों थां थांनो हानायनि माखासे राहा फोर लाबोना होफैयो दा जों मबाइलनि गेजेरजों बै फोर राव माबोरै मा खालामोब्ला जोङो मोजां मोनसे खामानिखौ मावफुं हायो बेफोरखौ जोङो नुनो मोन नो आरो सोलोंनो खाबु मोनो आरो बेफोरखौ जोङो नों जा रोंदों आं जा रोंदों आरो गुबुना मा रोंदों बेफोरखौ जोङो बै मबाइलनि गेजेरजों मोनसे ससियेल मेडियानि गेजेरजों जानबुंनि गेजेरजों हाय फोरमायलाय। नो हायो। फोसावलायनो हायो जाहा। थे बेफोर फोसावनायनि गेजेरजों जोंनि बेफोर बा बैसोरनि जों मोजांखौ नायनानै गुबुना बा जोङो सोलोंलायनो हायो। बेफोरनो आरो दा जोंहा मो-मबाइला माखासे समाव जोंखौ मोजां खामानियाव हेफाजाब होयोब्लाबो गोबां सुबुंफोरखौनो गाज्रि लामाथिं लांनायखौ फोरखौबो नुनो मोननाय जायो। जोंहाथ' गोदो गोदायनि। समाव मबाइल बेफोरबायदि जानबुं गैयामोन नङा होमबा नोंथां जोंहा औ आबै आजौनि समाव जोंहा बेफोरबायदि गैयामोनब्लाबो। गोबां माखासे सुबुंफोरा बाथ्रा दैथायलायनायफोरखौ जोंहा गोबां माखासे गावसोरनि गोजाम आदब खान्थिफोरनि गेजेरजों सोलियोमोन दा बेफोरनि गेजेराव बिसोरो रंजानाय बाजानाय नायनो थाङोब्ला जों। हा बेफोरबादि मबाइल बाहायनाय जायामोन। नाथाय दानि समाव जोंहा बेफोर। गासैबो जोंनो मा नांगौ बेफोरखौ जोङो मबाइलनि दारै जानबुंनि दारै मिथिनो मोनो। आरो बाहायनो हायो आरो सोलोंनो खाबु मोनो आरो गोबां सुबुंनो फोरमायलायनो हायो। फोरबायादिनो आरो। दा मबेला जोंहा मोनसे मोजां। अब्लाबो खायसे बिथिङाव गाज्रि जेरैहाय जोंहा मबेलनि गेजेरजों अनलाइननि गेजेरजों गोबां माखासे सोलोंथाइ लानो खाबु मोनोब्लाबो बेफोर सोलोंथाइफोरखौ लायालासिनो खायसे सुबुङा। गोबां गाज्रि गेम बायदिसिना गेलेनानै समखौ ओरैनो थांहोयो आरो। खायसे रं जानाय बाजानायफोराव जायखौ जोंनो गोनांथि गैया बेफोरखौ नायनानै जोङो। गावखौनो ओ बेखार बायदि खालामना लायो समखौ ओरैनो थांगारहोयो जायखौ जों सोलोङोब्ला मोजां गियान मोनगोन आरो जायखौ सोलोङोब्ला जोङो जौगानो हागोन बेफोरखौ सोलोङाब्लासिनो। जोङो खायसे समाव गाज्रि बिथिंनि लामाजों थांनो नागिरनायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो मबेल बाहायनानै। फोरनो आंनि नोजोराव मबेलनि। जेंनाफोरा दा नोंथाङा मा सानो मबेल। खौ बाहायनानै जोङो बेफोरबायदि जानो हायो नामा होननानै।
ओम नंगौ नोंथां दा जोंहा मबेलखौ बुंनो थाङोबा मबेला जोंहा मोननै बिथिङाव। जोंखौ लामा दिन्थियो जोंहा मोनसे ओ मोनसे बिथिङा जाहैबाय जोंहा। गाज्रि लामा आमफाय मोनसेया जाहैबाय जोंहा मोजां लामा दा बे ओ मोजां आरो गा जिखौ सायख'ना लांगौ बियो जों सुबुंफोरनिसो बा जाय मबेल। खौ बाहायगोन बेनिसो मोनसे ओ माने। गावनि मोनसे बिबान आरो। दा जोंहा मबेल बुंनो हायोबा गोदो मबेलखौ होनोब्ला जोंहा गोदोनिफ्रायनो गोबां मददबो मोनबोनो हादों जों मबेलनिफ्राय ओ जोंहा गोदोनि समावहाय ओ खौरां खौरां फाथायनोब्ला खौरां ओ खोन्थाहरनोब्लाबो जोङो मोनसे लाइजामनि गेजेरजों जोंहा लाइजामख'आव सोनानै दोनहैनांगौ जायोमोन आरो दा लाइजामख' आव सोहैनानै जोंहा बे मोनसे खबरा सासे सुबुंनिस हिम सहैनो थाख खाय खमैबाबो जोंनो दान मोनसे गाहाम बा सप्ता खननै खनथाम गाहाम नांगौ जायोमोन। नाथाय जोंहा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाब जायगासिम मोनसे ओ खौरांखौ खोन्थालायनो बा फोरमायलायनो जोंहा दसे समनि गेजेरावनो मबेलनि गेजेरजों खोन्थाहरनो हायो आरो। दा जों बैफोरखौ जौगानाय मोनदों आरो मबेलनि थाखायनो दा बेल' नङा जोंहा मबेलाव ओ ससेल मिडियानि गेजेरजों बेवहाय गोबां रोखोमनि माखासे सोलोंथाइफोर सोलोंनानैबो जोङो लानो हायो आ जेराव जोङो मबेलाव इउथुब होननाय मोनसे एफस थायो दा एफसनि गेजेरजों जोङो माखासे सोलोंथाइफोर सोलोंनानै लानो हायो दा बेवहाय जोंहा जेनबा बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनि एप्स दङ इउटुबल नङा वाट्साप दङ फेसबुक दं इन्सटाग्राम दङ टुइटार दङ बिदिनो दङ आरो गोबां दा जोंहा समाजाव गोबां सुबुंफोर दं दा बै गोबां सुबुंफोरा माने बयहाबो एखे गियान थाया बयहाबो गुबुन गुबुन गियान रोंगौथि थायो दा बैफोर रोंगौथिफोरखौ दा बिसोरो माने ओ ससियेल मेडियायाव जोंहा भिडिअ खालामनानै मबेलनि गेजेरजों भिडिअ खालामनानै ससियेल मिडियायाव फेसबुकआव बा इउटुबाव आपलड खालामोब्ला बै माखासे सुबुंफोराबो बैनि गियान रोंगौथिफोरखौ नायनानै जोंहा सोलोंलानो हायो आरो दा बिदिनो माखासे गियानफोरनि बिथिङाव जोङो ओ रोङै मिथियै खामानि बा खोथा बाथ्राफोरखौ मिथिनानै मोनो दा जों मोनसे सोलायनायखौबो जोङो मेनलि नुनो मोनगासिनो गोदोनि समाव जोंहा ओ खौरां बा खौरांफोर मिथिनो मोनब्ला जोंआ निउस लाइभ ओन्दुआमोनबा निउस पेपारनि जोहैसो फरायनानै जोङो मोनथिनो मोनोमोन। नाथाय दानि जुगाव बिफ खौ जोंहा गोबां खम नुनो मोनसै जोंहा बिदिनो फेसबुक बा इउटुबनि गेजेरजों जोङो माखासे ओ जाब्रबथाय जाथाइफोर बा मोजां जाथाइफोर बिदि रादाबफोरखौ जोंहा मबेलनि गेजेरजों जोङो नआवनो जिरायनानै दलद थानानैनो नायनो हसिग ओइ आरो आरो बेल' नङा जोंहा मबेलखौ बाहायनो रोङोब्ला मबेलनिफ्रायनो गोबां रां आरजिनोबो हायो आरो जेराव जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा बिदिनो बायदि बायदि रोंगौथिफोरख खौ जोङो मबेलनि गेजेरजों जोंहा भिदिअ खालामनानै ससियेल मिडियायाव आपलड होयोब्ला गोबां अदियेन्स फोरनिफ्राय जोंहा भिवार्स मोनो रियेकसन मोनो बैफोरनि बा बैफोरनि गेजेरजोंनो जोङो रां आरजिनो हायो दा बिदिल' नङा जोंहा दानि गोनोखोआरि जुगाव ओ सासे आबादारिया आबाद मावनानै बै आबादखौ जोंहा बाजाराव फाननो थाङोब्ला दानि जुगाव जोङो गोबांनो माने केस फैसाखौ मोननो थांलिया गोबाङै माने बांसिनानो जोङो अनलाइन फैसासो मोनो आरो दा बे अनलाइन फैसाखौनो जोङो मबेलनि गेजेरजों गेजेरजोंसो जोङो लानो हायो आरो जायखौ जोङो जि पे बा गुगोल पे फन पे होननानै जोङो मोनथिनाय जायो आरो दा बेफोरनोसै नोंथां जोंहा जानबुंनि बागै फंनैसो सावरायनाया नोंथांनि सिम थांनि बेसेन गोसा समखौ दसे हगारना होनो हान होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय।
बिदिब्ला नोंथां दोनथनोसै औ।